औ खोनादों ना नोंथाङा औ नोंथांनि खल हरनायनि जाहोना
औ आं नोंनियाव माने ओरैनो जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि। सायाव आङो एसे सावरायनानै नोंथांनो आङो फन हरदोंमोन। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा? औ होमबा आङो ओरैनो जोंनि बर'नि। दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव आङो नोंथांनाव एसे सोंहरनो नागिरदोंमोन। ओरैनो जोंनि बर'नि। दोरोङारि बर'नि ओंख्रि दोरोङारि जोङो जेरै- मा मा ओंख्रि जोङो बर'निफ्राय मा मा दोरोङारि ओंख्रि मोननाय जायो आरो जोंङो। ओरैनो मा मा ओंख्रिखौ जोङो बर'आव बांसिन बाहायनाय जायो ओंख्रिखौ?
औ।
बेनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो जोंनि बर'नि दोरोङारि। ओंख्रि होनोब्लाथ' जेरै जोङो अनलाजों दाउ।
औ।
सबायजों। साम' सबायजों दाउ गोबां रोखोमनि दङ आरो ना जेरै नाफाम।
औ।
आरो जेरै- अनलाजों एम्फौ लाथाखौथ' नोंथाङा मिथिगौ।
औ नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो आरो जोंनि बर'नि दोरोङारि मैगं होनोब्ला। आरो जेरै नारजिजों अमा जेरै आंङो। ओ अनला जों दाउखौनो बुंसै नोंथांसिम।
ओम।
औ जोंनि बर'आ अनलाखौ माबोरि सङो? आरो बुंनो। थाङोब्लाथाय जेरै जोङो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ जायो आरोना।
उम नंगौ।
माइरंखौ औ सोमना दोननानै जोङो एसे साफा सुनानै जों एसे। फोरानदबनाय जायो मानोना जाहाथे बेहाय दै जेब-जेब जाया देनायाव।
उम
आरो जेरै जोङो। औवालैबा जोङो दिंखि नङाब्लाथाय मेसिनाव बांसिन देनायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनो आरो ना।
आगोलनि आगोलनि दिनावथ' जों उवालाव स देरनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन।
ओम।
आरो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय। बे अनलाखौ जों देखांनानै जोङोथ' अनला। अनला जानो थाखाय जोंनो खारै नांगौ ना।
औ।
औ खारैयानो जेरै जों बर'फोरा गोबाङानो जायो खारैखौ। जेरै बे खारैजों दैजों जोङो फुदुंग्रोनानै लानांगौ आरो ना।
औ।
औ फुदुंग्रोनानै जेरै बे दैया गोदौबाय थायो अब्ला जोङो। बे अन गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो आरो ना।
औ।
जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै दिंखि बा जोङो। उवालाव देनायखौसो बांसिन गोथाव मोनो आरो ना जेरै मेसिंफोराव देनाया एसे साबजाया आरो ना।
औ।
औ आरो जेरै जोङो। बेदरफोर होनोब्लाथाय जेरै जोङो। ओ जेरै न'नि दाउफोरखौबो होजायो आरो ना न'नि दाउ फोरजों जोबोद गोथाव जायो न'नि लकेल दाउफोरजों आरो जेरै जोङो बेखौ गोदानानै जेरै जोङो फुखांजोबना लानानै दाउफोरखौ साफा खालामजोबनानै गोदानानै जोंनि एवफ्रामग्रोना लानांगौ आरो ना जेरै मस्ला मस्लि होन होनानै
औ
आरो जेरै जोङो बे अनला गोदौबाय थानायाव गारना होनाय जायो आरोना बिदिनो जोंनि अनला संनाया
औ
आरो बुंनो थाङोबला बिदिनो सबबायजों साम' बे सबायजों साम'फोराबो बिदिनो आरो ना जेरैजों सबायाइफोर खौ गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबो आरो जेरै जोङो बायना लाबानै एसे सोमना दोननाय जायो आरो ना बिगुरा गुनो थाखाय औ बेफोरबायदिनो जोङो सबाइखौ बेफोरबायदिनो जानाय जायो आरोना आं नोंथां सबाइजों साम'खौ एसे फोरमायनाांसै नामा
औ फोरमायजागोन दे नोंथां
औ नोंनांथारैनो जोङो सबबायखौथ' बाजारफोरनिफ्रायसो बायना लाबो नङा ह आरो जोङो न'आव थाब्लाथ'
औ औ
बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो सबाइखौ न'निफोरनिखौथ' जोङो एवफ्रामना लानानै जेरै जोङो अन्थाइाव अनो नङा होनबा
औ
जेरै अन्थाइजों हुख्रेमग्रा दङ नालाय बेजों अनो जों न'आवनो
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो जों सोमना दोननानैहाय बिदिनो बिनि बिगुरखौ एसे गाहोयो गाहोनानै जेरै जोङो दैमाफोरनिफ्राय साम'फोरखौ खननानै एबा जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानैबो लाना फैनो हायो आरो ना दानि जुगाव
मावनांगौ
साम'खौहाय औ बिदिनो जोङो गोखैफोरजों साफा होनांगौ साम'खौ बेनि साम'नि थाखोनखौबो गारनांगौ आरो जेरै जोङो औ आरो जेरै जों बेनि खिब'खौबो एसे दाननांगौ जायो आरोोना
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो बेखौ एवफ्रामनानै बेखौबो जोङो सबायजों संनाय जायो आरो। ना जेरै खारै एसे होनानै जे जोङो सबाया गेब्लेनो थाख फाय नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायजागोन।
औ हायो ओरैनो ओरैनोथ' सबाय साम' होनोबा थ' जोङो बेबायदिनो नों जेरै दा आंनो ससे खोन्थादों बेबायद दिनो जोंङो आदबै जोङो जोङो मावनो हायो जेरै जोङो गासिखौबो मोजाङै साफ बा सुखांजोबनायनि उनावहाय बा जोङो साम'खौ मोजाङै जेनेबा बिनि दाखोनानो जा बिनि खिब'आनो जा जों बेखौ गासिखौबो दानखां खाजोबनायनि उनावहाय जों माने बेखौ मोजाङै साफा सुनायनि उनावहाय जों माने बेखौ मोजाङै जेब्ला जोङो बेखौ सुस्रांना लायो अब्ला जों बेखौ संनाय बाहागोआव लाबोयोब्ला जों गिबियावनो जोङो बे साम'खौ जोङो गिबियावनो थावजों जोङो मोजाङै बेखौ एवफ्रावना लानांगोन जाहाथे बिनि जा ओंखारनाय दै बेखौ जोङो माने गासिखौबो जोङो ओंखारनाय दैखौ गासिखौबो फैयो ओंखारनायजों लोगोसे बिनि जा ओंखारनाय दोनदि जोङो मोजाङै एवफ्रामनानै बा बिनि ओंखारनाय दैखौ जों माने गासिखौबो फोरानजोबो बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो साम'आ एसे एसे बेरो अब्ला जोङो बेखौ हुरनाय जायो आरो बा जोङो बेखौ दोनथ'योब्लाबो जायो जेनेबा आरो जोङो खायसे आलादायैबो जोङो संनो हायो जेराव जोङो आलदायै जोङो सबबायखौ जोङो रुग्रोनो हायो जायनि जाउनाव जोङो जेब्ला साम'नि ओ मोननो साम'आ जेब्ला मोनो जों बेहाय दायरेक्लि सबायखौ जोङो लुस'ना होनो हायो आरो नोङाबा जोंहा खायसे खायसे जोङो साम'खौ एवग्रोनायनि उनावहाय जोङो आरो साम'खौ दसे बोखांथ'नानै जोङो सबायखौ मोनजासे जोङो बेहाय संग्रोनाय जायो जायनि जाउनाव जोङो गुबुन आलदा आलदा रोखोमै जोङो माने संनो हायो ओमफाय जोङो बेयाव जोङो जेब्ला सबायखौ जों बे साम' मोनखानायाव जोङो होनानै होयो अब्ला जोङो बेहाय गासै नांगौ मानि मस्ला मस्लि बा मोदोमनाय जेरै जोङो गंगार थुन दिया हायजें बिलाइ बा दुन्दिया बोथोराव दुन्दिया बोथो ओ थुन्दिया बेफोरखौ जोङो होनानै माने जोङो जोंनि मो मोदोमनायखौ होनो मोननो हायो आरो जोङो माने जानाय समावबो जोङो माने गोथावै जोङो मोनजायो आरो जेराव जों मोदोमनायजों लोगोसे जोङो माने गोथावखौ मोनजायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ सबायजों साम' होनोब्लाथ' जोङो बेखौ जोङो बयबो मोजां मोनो आरो बेखौ जोङो गोबाङानो जायो गोबां सुबुंफोरा जोङो गोदोथ' जेनेबा बेफोरनोमोन जोंनि गोदोनि ओंख्रिफोरा बेबायदिनो अनलाजों दाउ सबायजों साम', नारजिजों अमा बेफोरनो जोंनि बर'फोरनि मोन मसे दोरोङारि ओंख्रिमोन आरो नोंथां। ओमफ्राय दा थांना नायो सानना नायोब्ला जोङो जोंनि बे ओंख्रिफोरखौ माने गुबुन हारियाबो माने जानो हम
औ औ जानो हमबाय थारैनो आरो जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जेरै टाउन सहरफोराव थाङोब्लाबो जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ मोनजानाय जायो आरो ना जेरै जों हटेलफोराव थाङोब्ला। औ जेरै जों बेखौ मोनजाथारो आरोखि जेरै जोङो औ। जेरै जोङो नारजिजों अमाफोरखौबो जों मोनजायो जेरै बेफोरखौ जों गासैखौबो मोनजायो आरोना जेरै एम्फौ लाथाजों जेरै जोङो अनला खारै। सबायाइजों सामु। अनलाजों दाउ गोबांखौनो जों मोनजानाय जायो आरो ना जों बेलेगथ बेलेग जेरै गुबुन जायगायाव थाङोब्लाथाय
औ नोंगौ।
औ औ थारैनो। आरो जेरै जोङो नारजिखौ जों थिनानैबो जाजायो नङा होनबा।
औ नंगौ औ
औ गोबाव सम जों थिनानै जाजायो आरोना जेरै जोङो जेरै फाथोखौनो नार्जि होननानै बुङो आरोना जोङो जेरै जोङो नारजिखौ गोरानखौ खौ बुंनाय जायो आरोना आंथां जेरै जोङो औ बेखौ जानो थाखायबो जोङो एसे सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना
उम
औ थारैनो आरो बे बेखौ सोमना सोमनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे गोखाफोरा गनायनायनि थाखाय आरो ना जेरै औ साफा जानायनि बेखायनो जोङो साखनिबो जायो बेखौ गोबाङानो साखनि जायो आरो ना।
औ नोंगौ।
औ आरो जेरै अमा बेदरफोरजोंथ' बांसिन जायो जेरै अमा बिबुफोरजों अमा बेदरफोरजों जोंनि बर'फ्रा गोबां जायो आरोना।
ओं।
औ जों बेखौ गोबां सम थिनानै जाजाया आरो ना जेरै जोंङ नाफामखौबो गोबाव सम थिनानै जाजा आरो ना
औ नंगौ
औ थारैनो जेरै जों नाफामखौ जानो थाखाय थाखाय जेरै जों बानायनांगौदि जेरै जोङो ना नाखौबो नांगौ आरोना जोङो दैमाफोरनिफ्राय गुरनायाब्ला जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोजायो
औ ओरैनो औ नंगौ ओरैनो नोंसिनि जाय नाफाम होनोब्ला ओरैनो नोंसोरो मा नाखौ ओरैनो बांसिन बानायनाय जायो जेरै ना फिसा थायो आरो ना गदेर थायो बेबायदिनो नोंसोरनिखै जाय बे बबे मोनसे मोनसेखौ नोंसोरनिखि जे बांसिन नाफामखौ देनाय जायो नोंथां आंनो एसे बेखौबो फोरमायनो हागोन नामा
औ थारैनो नोंथां जे जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै नाफामखौ ना फिसा ना मावाखौ बांसिन बानायनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
औ गुबुन नाखौ बारा बांद्राय बानायनाय जाया जेरै जोङो ना मावा ना जेरै दैज्लां फोराव मोननाय मावा नाफोरखौ जेरै जों फोराननानै गोबाङा गोबां बुरजा मोनोब्लाथ' जोबोद मोजांसो आरोना जेरै जोङो ना गोरानखौ औ बेयो ना गोराना बुरजाब्लाबो जेरै देनायाव एसे खम जाहोयो नालाय जोंनो ना गोरानखौ बुरजा मोनब्ला मोजां आरो ना जेरै जों थास' थास'जों मिलायनानै देयो आरोना जेरै जों थास'खौ बिगुर गारनानै एसे सानदुंआव हो होब्रामनांगौ आरो ना बेनिफ्राय जोङो नाखौ जों थास'खौ जों देनाय जायो आरो ना
ओ औ
औ गोबां गोथाव जायो जेरै जोङो नाफामखौ ग्लासनि बयामफोराव सोना दोननांगौ आरो हासुुंआवबो सोना दोननांगौ हासुआव सोनायफोरा बांसिन गोथावथावो आरोना दे जों बेखौ फान्थाव बिलाथिफोरजोंबो जानो हायो आरो ना गोजां बोथोरफोराव बांसिन थावो दुन्दियाफोरजों जायोब्ला गंगार धुनदियाफोरजों जायोब्लाथाय औ बेफोरबायदिनो गोबां जायो आरोना जोंनिथिंबो जोंनि ओनसोलथिंबो
औ नंगौ
औ नाफाम होनब्लाथ' जेरै जोङो बांसिन ना फिसाखौसो बानायनाय जायो नालाय
औ औ औ नंगौ नोंथां
औ नों नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदिनो बानायो नामा
औ जोंनिखिबो बेबायदिनो बांसिनानो जोङो जेराव जोंनि गामि एरियाखैजाय जों जेराव ना गिदिरखौ बांसिन बांसिन मोना जेराव जोङो ना फिसाफोरखौसो बांसिन गुरनानै मोनो बिनि थाखायनो जोङो माने बांसिन बेखौ माने ना फिसाखौ जोङो बांसिन बानायनाय नुयो बियो आरो जोङो बे ना फिसाखौनो जोङो बांसिन मोजाङै बानायनानै दोननाय जायो आरो नाफामखौ बेबायदिनो जोङो ना नाफामखौ जोङो फ्रायानो आगोलनिफ्रायनो जोङो ना फिसाफोरखौ बानायनायखौ जों बांसिन नुदों आरो जोङो ना फिसाफोरखौ जोङो बायदि रोखोमै गलाय गथ' गथाय जोङो जुदि देनानै लायोब्ला बियो बांसिन गोथाव जायो जायनि जाउनाव जोङो ना गिदिरखौल' बानायोबा जोङो एसे आलदा रोखोमै मोनजायो जायनि जाउनाव बायदिसिना मोदोमनायाबो एसे आलादा जायो ना गिदिरनिया आरो ना फिसानि मोदोमनिया आलदा जायो बेनिखायनो जोङो मिथिनाय हिसाबै औ औ बेनिखायनो औ औ नोंगौ मोदोमनायखौ बांसिन औ औ औ दे नोंथां होमबा नोंथांजों रायलायनानै मोजां मोनबाय औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय औ
आसा थाबाय नोंथांसिम औ नोंथां थारैनो